हेलौ अ नोंथां खोनादों ना?
औ नोंथांजो खोनादों।
औ।
दा नोंथांनो आं बर' हारिनि बैसागु जानाय दे बिनि फारसे आं नोंथांनो फोरमायनो सानदोंमोन। नोंथाङा खोनासंगोन ना औ। जोंहा बैसागु जानाय होनोब्ला जोंहा गोदो- गोदाय, आबै -आबौमोना गामि -गामि हाबनानै गिदिरा उन्दैखौ उन्दैया गिदिरखौ मान सनमान लाबोयो।
औ।
जोङो दासिमबो फालिबोयो आरो जोंहा बैसागु जानाय सम समाव बैसाग दाननि फास जोंहा फार्स्टआवनो दङ मोसौ बैसागु होनो। जेरै जोङो गिबियावनो जोङो मोसौफोरखौ ओ दैमा दैसा बा ओ दंग'फोराव लांनानै थुखैहैयो बिनिफ्राय जोङो ओ न'आवनो ओ आबाद मावनाय जेरै लाव ओ फान्थाव बेफोरखौ जोङो माला सुनानै जोङो मोसौनो गानहैनाय जायो ओ जाहाथे बे मोसौनि ओ बेमार आजार ओ सानाय सुनाय बायदिफोरा खारदो होननानै बिनिफ्राय जोङो ओ नैथि बाराव जोङो अखानायैै जोंहा मानसिनि जायो जेरै जोङो ओ गिदिरा उन्दैखौ उन्दैया गिदिरखौ मान बावनाय
औ
ओ जेरै जों गामियाव ज' ज' ओंखारलायनानै न' न' हाबनानै बेबायदिनो ओ मान सनमान लालायनाय आरो
उम
दा जोंहा मोसौ थुखैनाय समाव जोङो मोसौखौ थुखै खाङोब्ला जोङो ओ जों सुबुं माहारियाबो जोंहा ओ देहायाव थानाय बेमार आजारफोरखौ खार खारनो थाखाय खारहोनो थाखाय उम गोखा गोखैबो जानाय जायो जेरै मिथिंगायावनो मोननाय खिफि बेन्दों उसुमै, दाउ फेन्दा थालिर फस्ला ओहम मैथा सिख्ला
औ
मानिमुनि बेफोरबायदि गोबां बुस्थु खौ जोङो नागिरनानै लायनानै हाग्रा बंग्रानिफ्राय जोङो ज' खालामनानै बेखौ संनानै दाउ बेदर नङाबा अमा बेदर लायनानै जोङो जायो आरो बे जानायनि खार'ना जाहैबाय जोंना ओ जोंनि देहायाव जे बेमार आजा बेफोरो खारो होननानै जोङो गोदोनि आबै आबौमोना जाबोयोमोन बेबायदिनो जों दासिमबो फालिबोनाय जायो आरो
हम नंगौ
औ दा जोंहा बिनि उनाव ओ बैसागुनि नामाव जोङो माखासे रंजानाय बाजानाय मोसानाय मुसुरनाय बेफोरबायदिखौ जोङो ओ खुंबोयो फालिबोयो
उम
जेरै जोङो ओ गामि ओनसोलाव ज' जानानै जोङो सासे देंखोगिरि मेथाइ खनगिरि लिंहरलायनानै जोङो गामियावनो ओह मोनसे फिसा ओ प्रग्राम लायो जेराव जोङो ओ गान खननाय ओ मोसानाय खारनाय बारनाय खन्थाइ आवरायनाय बेफोरबायदि गासैखौबो जोङो जयैनो लानानै मोनसे हाबाफारि लायो
उम
बेनिफ्राय जोङो ओ मोनासिम जोङो रंजानाय जायो आरो दा बेफोरनो जोंनि बर' हारिनि बैसागु जोंहा बुंनो थाङोब्ला बेयो मोनसे बर' हारिनि ओ सिनाय थि नेरसोन होनजायो जेराव जोङो ओ ओ आइजो माहारिफ्रा जोंहा गानो द ख'ना बिद'न आरो आर'नाइबो लायो। आरो जोंहा हौवासाफोरनि थाखाय दङ गामसा गोथां बेबायदिनो जोङो ज'यैनो गानै जोमै जोङो बे बैसागुखौ फालिबोयो दा नोंथाङाबो बिनि सायाव एसे फोरमायनो हागोन नामा?
अ नोंथां बिदिनो जेरैहाय नोंथाङा बुंदों जोंनिथिंबो बिदिनो फालियो। माने सिगांहायो मोसौनि बैसागु फालिगोन ओमफाय बेयावथ' मोसौखौहाय दैयाव लांनानै थुखैहैनाय जायो आरो थुखैखांनायनि उनाव बेवहाय मोसौनो ओ माने जोंनि आबादफोरनिफाय जेरै नोंथाङा बुंदों बि बेलाव बैफोर लाव बेफोरखौ फान्थाव बेैफोरजोंहाय माने मोसौनावहाय माने गाब फोननानै होनाय जायो आरोना माने जेन'बा बेखौहाय ओ मा बिनो जेन'बा बेलेग जुनारफोरा जेननो जानो हाया बेफोरबायदिनि माने गिनानै थायो माने जाया बे-बेनि थाखाय औ बेखौहा हाय सिगांनिफ्रायनो माने फालिबोगासिनो थानाय आरो ना माने बिदि फोथायो आरोना ओ बिदिनो मो सौखौहाय थुखैयो सिगाङाव बिनि उनावहाय मोसौफोरखौहाय हगारनानै हरो माने थुखैखांनायनि उनावहाय फोथा थुनानै ओमफ्रायहायो बेयावहायथ' जोंनावहाय ओ मोसौखौ थुखैनाय समाव ओ गोबां माने जोंनावहाय मोनसे गान मा होननांगौ जाखो बेखौ मोसौ थुखैनाय मोनसे सल'बो दङ बेखौहाय जोङो नुनो मोनो जेरैहाय बैजे लाव जा फान्थाव जा बिदि बुंनानै जोङोहाय मोस खौहाय थुखैनायखौ नुनो मोनो आरोना ओमफ्रायहायो जेन' बे मोसौआ एरलांबाय थायो बेफोरनि थाखाय आरो ना गाम गाहाम हामलायनानै बिदि थुखैनायखौ नुनो मोनो बिनि उनाव हाय माने बै मोसौआ जे सिगांहाय जेरै दिरुं बोराइजों खाबोबायना बेसेबांबा गोबावनिफ्रायनो बेखौहाय माने सोरसेयाव खानाय बे ददुंखौ माने जोङो गारनानै माने ओ जेब्ला मोसौखौ बेलासियावहाय ओ जेब्ला गावनि न'आवहाय फैफिनो माने गलियाव फैयो अबा बेखौहाय माने ने गोदान दिरुंजों खानानै लाबोनानै खाफैनाय जायो आरोना मोसौखौ माने बिनि उनावथ' जोङो ओ बैसागु होननानै बुङोबाथ' ओं ओ बेनि उनाव जोङो बे गोखा गोखैखौ जानाय नुनो मोनो जेरैहाय जोंनि बारि बागानावनो थानाय ओ बे गोखा गोखै माने एक्स' एकथा माने बिदि ओ गोबां रोखोमनि खांनानैहाय माने बेखौहाय
ओ बै बैसागुनि बे गोखा गोखैखौ जानायखौ जोङो नुनो मोनो आरो ना। ओमफायहायो ओ बेनि अन अनगायै जोंथ' बैसागु होनोबा बिदिनो ओ रंजानायखौ नुनो मोनो आरोना बिराद मा होनो ओ जेनबा सेंग्रा सिख्ला बोराय बेन्थ' बिदि गोबां रोखोमनि रंजानायखौ जोङो नुनो मोनो आरो ना ओमफ्राय औ बेयावथ' जोंहा जोंनि बैसागु रंजानायनि गेजेरजों जोङो बेवहाय गाननाय जोमनाय बिदिनो गुबुन गुबुन रोखोमनि मा होननांगौ जानाय लोंनाय माने बिदिखौहाय जोङो नुनो मोनो आरोना ओमफ्राय उम बिदिनो बैसाग बैसागुनि टाइमाव बे गेदेरफोरा उन्दैफोरखौ अननाय आरो उन्दै फोरा मा होननांगौ जाखो गेदेरफोरखौ खुलुमनानै माने बोर लानाय बेफोरखौ नुनो मोनो औ बोर लानायखौ नुनो मोनो नोंथां ओ नोंथ नोंथांमोननि जों माबायदि रंजायो नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन ना
औ हागोन नोंथां जोंहा
रंजानाय होनोब्ला जोङो ओ गिबियावनो जोङो ओ जेनाखि जोंनिफ्राय देरसिन ओ
उम
आइ आफा आयंमोन जेरै जों बेसोरखौ जोङो गिबियावनो गामिखौ गिदिंहोग्रो बेनिफ्राय जोङो अखानायनायै जोङो न' न' हाबनानै जों गिदिरफोरनिफ्राय
उम
मान सनमान लाखियो आरो बोर लायो आरो जोंहा बेबायदिनो रंजायो आरो रंजानायनि बेलायाव जोङो माखासे बर' हारिमुनि माखासे दामजुफोर जेरै खाम सिफुं जथा हारमुनियाम गंगोना बेफोरखौ लानानै जोङो न' न' ओ हाबनानै जे गोबावनि ओ माइब्रानि एबा गुबुन गुबुन ओ माइरंफोरनि ओ फिनानै दोननाय आरोना फिनानै दोननायजों बिदै बेखौ जौ होनो बर'आव जों बेफोर खौ जोङो एसे एसे नेम मथे जोङो लोंबोनाय जायो बेनिफ्राय जोङो बे न'खरनिनो गाहाय जेरै ओ आबै आबौ एबा आदा बाजै एबा आयं बेफोरखौ जोङो खुलुमबोयो
औ
बिनि बेबायदिनो जोङो ओ गामि दरसेयाव जोङो गिदिंजोबो ओ ओ मान सनमान लानो थाखाय बेनिफ्राय जोङो जा रंजा जों बेरायबाय थायो आरो।
बेयावथ' माने मा होनो सेंग्राफोर सिख्लाफोर बेवहायथ' गुबुन गुबुन रोखोमै रंजानायखौ नुयो माने सेंग्राफोरा सेंग्राफोर आरो सि सिख्लाफोर बिसोरो आलदा रंजायो आरो बोराय बेन्थ'आ बोराय बुरैफोरा बोराय बुरै आरो गथ' गथ'फोरा गथ' गथ' फ्रै ओ मोसाबायनायखौ नुनो मोनो ना बेवहाय नोंथां
औ नोंथां जोंना जेरै जों दा ओ बोराय बेन्थ' रंजानाय होनोब्ला जोंहा ओ बिसोरो गामि गामि हाबनानै
ओम
बैफोरबादि जे
उम
फिनानै दोननाय जौ बिदै बेफोरखौ इसे एसे लोंलाङो आरो रं जायो आरो उन्दैफोरनो ओ बोर होबोयो आरो जेरै जोंहा सेंग्रा सिं, सेंग्रा सिख्ला रंजानाय होनोब्ला जोंहा माखासे ओ दानि जुगावथ' बांसिन गामियाव जोंहा ओ मा होनो बक्स लानानैसो मोसानायखौ नुनो मोनो। लोगोसे जोङो ओ बर' हारिनि गाननाय जोमनाय जेरै दख'ना, गामसा, आर'नाइ बेफोरखौ लानानैनो जोङो ओ गामि गामि गिदिंनानै रंजायो। आरो जोंहा मोनसे दंबावो जोंहा ओ जेरै गथ'फोर रंजानाय। गथ'फ्राबो बेबायदिनो ओ हिन्जावसा हौवासा ज' जानानै ओ गामि दरसेयाव ओ न'खर न'खर हाब नानै जोंहा ओ माखासे ओ आदा बाजै जानाय आबै आबौ जानाय बेफोरखौ खुलुमबोयो। आरो मागियो होनजायो। मागियो होनोब्ला जेरै जोंहा थाइफा थाइनै अननानै जों मेथाइ जानो होननानै हरनाय जायो गथ'फोरनो ओ बेबायदिनो न' न' हाबनानै